हेल'
हेल'
अ खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों दे
अ नोंथाङा गिबियावनो माने सानजौफुथिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिोंसि दसि हररनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो फुंबिलि समनि गाहाम आामलायनो बावहरबाय फुंबिल नंबावलाव नंलादा बारबाय
ओरैनो दंना
औ आं दा ओरैनो दंथ'यो नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन फोरमायनो हागोन ना
अ नोंथाङा ओरैनो दङब्ला आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन दे
अ अब्ला माने मोनसे टपिक बा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथांमोनजों
औ औ सावरायजागोन दे
जोंना टपिकआनो जाबाय गोदोनि न' लुनाय आरो दानि न' लुनाय बे टपिकनि सायाव हागोन ना नोंथां
औ औ सावरायजागोन दे
बिदिबा नोंथाङा बुंनायसो खोनादोंदा नोंथां
गिबियाव नोंथाङा एसे बुंग्रोना होदो बेनि उनाव आङो माने बुंसिगोन
अ जागोन दे नोंथां जोंना गोदोनि न' लुनाय आरो दानि न' लुनाय होननानै बुंदोंब्ला अनेक फाराग नुसै माने गोदोनि न' लुनायजों दानि न' लुनायजों माने गोबां सोलायनायबो नुबाय गोदो न' लुनो थाखाय जोंना गिबियाव औवा औवा थुरि बेफोरबायदिबो माखासे मुवा बेसादफोरखौ बाहायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोंना बेलेग बेलेग गोनोखोआरि गोदान माने मुगा जाबाय नालाय जौगानाय मुगा जाहैबाय नालाय बेनि थाखाय माने दानि गोदान गोदान माखासे दिहुननाय लहा थिं इिथा सिमेन्ट बायदि बायदि माने जि बेसेबां न' लुनायाव जेसेबां मुवा बेसाइटफोर नांगौ जायो बेफोरखौ मानि लनानै बाहायसै जोंना गोदो न' लुनो थाखाय बेफोरबायदि मुवा बेसादफोर गैयिनि थाखाय बा जोंना मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिफां लाइफां औवा थुरि हाग्रा बंग्रा बायदि माने जेसेबां मानि मिथिंगायाव मोननाय बैफोर मोननाय मुवाफोरजोंनो माने न'फोरखौ लुनानै माने गाव गावखौ माने दान्दिसे जिरायनोबा माखासे खैफोदनिफ्राय जेरै जिब जुनारानो होन अखा बांखायानो होन बैफोरनिफ्राय माने रैखा मोननो थाखाय लुथुनाय बायदिसो लुनानै थायोमोन। औ नाथाय दानि जुगाव जोंना मोनसे थि जायगायाव थानाय बायदिनो माने जोंना गिदिर गिदिर न'बो लुयो माखासे गोबां। दानि गोनोखोनि मुगायाव जे ओंखारनाय बायदि रोखोम रोखोमनि जे दामि दामि मुवा बेसादफोर बैफोरखौ माने लागायनानै गाव गावनि न'खौ माने जेसेबां हायो एसेबां साजायनानै लुनायखौ माने नुनो मोनसै।
दानि न' लुनाय स्टाइलाबो गोबां बेलेग बेलेग दं सोरबा आसाम टाइप्स सटाइ लुयो सोरबा बिदिनो गोबां रोखोमनि बेबायदिनो माने सोरबाया ओरैनो एल साइसनो सोरबाया गोबां रोखोमनि बिल्डिं गोजौ गोजौ लुखोनानै माने गोबां। खथा बानायनानै गोबां बुरजा सुबुं थाजासे माने लुयो आरो नो। नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनोसै जेनेबा न'खौ जे गोदो बोरै लुयमोन आरो दा बोरै लुयोममोन हागोन।
औ औ औ दा जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि आरो दानि न' लुनायनि फारागथि बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनावथ' जोंहा माने गुबै न' लुनायनि मेन जोंनि गोनांथि जानाय मुवायानो जाहैबाय माने जोङो औवा होननानै बुंनो हायो। बेजों लोगोसे जोंहा थोरि बेनि उनाव जोंहा दंङ। नारा बेफोरदिबो गोबां माने न' लुनायखौ नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे गोबां माने हाग्राफोर दंङ जोंहा दैमा फोराव मोननाय माखासे हाग्रा बेफोरखौ हाना लायनानैबो जोंहा माने न' लुनायखौ गोदोनिखौ नुनो मोनो। गोदोनि न' लुनाया माने गोदोनि न'फोरा थोरैजों न' न' लुनाय बा नारा जोंहा थानायावबो जोबोर मोजां जायोमोन आरो। गोदोयो थोरिनि न' लुनायाव माने गरम बोथोराव थान्दा आरो माने गोजां बोथोराव गरम बेफोरबायदि जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। बे जोङो थानो थाखाय माने बेफोर गोदोनि माने बानायनाय माने मा होनगोन बेखौ आ मुवा बेसादजों माने मुवा बायदिसिनाजों लुनाय बे न'फोरा माने ओ गोबां माने जोंहा नेमखान्थिफोरबो दंमोन जेरै साहा न' न'मा न' थायो
सानजाहा बाख्रि थानाय बेफोरबायदि गोबां माने नेमखान्थिफोर थायोन आरो गोदोनि नु नल'नायाव। नाथाय दानि जुगाव बारा बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ जों मानिनायखौ नुनो मोना आरो। दा दिनैनि मुगायाव माने आ न' लुनाय बुङोब्लाथ' जोंहा बां सिनानो दानिया औवाफोरखौ बाहायनायखौ इन बुहुद खम नुनो मोनसै। दाथ' जोंहा दंफां लाइफां माने ओ गादा खावनायजों बेनिफ्राय उखुमाव माने थिं होनानै लुनाय इनिफ्राय साबथानाय बेफोरबायदिनो जोंहा बाला अन्थाइ इथा बेफोरबायदिजोंसो जोंहा गोबां माने न' लुनाय खौ नुनो मोनो। गोदोनि नुनायाव माने दानि न' लुनाया बांसिनै माने जोङो माने गोख्रोंसिन बुंनो हायो बुंनायाव जेनेबा जोङो गोदोनि न' लुनायाव माने जोंहा औवा बायदिसिना जों लानायाव, माने बारहुंखाफोरा माने गोरलैयैनो माने सेफायलांनायखौबो जोङो नुयोमोन। दा दानि दानि दिनाव बेफोरबायदिखौ गोबां खम नुनो मोनसै। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गोबां बायदिसिना रोखोमनि मुवा बेसादजों जोंआ गलायनानै गोख्रों माने न'खौ लुनाय जायो दा बेनिफ्राय जोंहा न' लुनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला, खोनादोंना नोंथाङा हेलौ।
औ खोनादों नोंथां बुं दे।
औ। दा न' लुनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ मोनसे फिसा जायगायावनो दानिया, माने गोबां माने न'फोरखौ जोंहा लुयो आरो बे जेरै, जोंहा मोनसे हायाव थाबानो जोंहा हानि जिखिनिया मोनसे खनासे थायोब्लानो बेयावनो जोङो जाबखो जाबखो जालांनाय माने जोङो नु माने जों जायखौ बिल्डिं होनो बेफोरबायदि न'खौ जोङो लुनायखौ जों नुनो मोनसै आरो बेयावनो माने गोबां मानसि थानायखौ नुसै गोदोनियाथ' जोंहा न' लुयोब्ला माने गोबां जायगानि गोनांथि जायोमोन लोगोसे गोबां माने जायगा आवग्रिनानै लायोमोन। ओ माने जोंहा न'फोराबो माने गोजान गोजान जायोमोन। गावबा गाव जायगा आवग्रिानै माने गावबा गाव गुवार गुवार आवग्रिनै न' लुनाय जायोमोन बेनि थाखाय दा न'फोराबो जोंहा गोबां रोखोमनि थायो नालाय जोंहा इसिं न' बा थाग्रा न' बाख्रि न' बेफोरबायदिनो सौरा न' होनना बेफोरबायदि गोबां बेफोरखौ माने गोदोनि लुनायनि ओ माने आदब खायदाया गुबुन आरो दानि ओ आदब खायदाया गुबुन जाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरो दा दानि दानि मुगायाव गोबां माने जोंहा न‌ लुनायनि बेलायाव मुवा बेसादनि बेलायानो होन माखासे नेमखान्थिनि बेलायानो बुं जोंङो गोबां सोलायनायफोरखौ जोंङो नुफैबाय आरो दिनैनि मुगायाव दा नोंथाङा हेल‌ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां बुं दे
औ दा नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि माने न'खर न'फोर खौ लुनायखौ नोंथाङा बांसिनै नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओरैनो मान सिनि मेनत ओ जेनेबा जोंनि मानसि सुबुं हारिनि जे गाहाय थाग्रा खुलि होननानै बुङोब्ला जोंना न' न'खौनो बुंङो नालाय माने दानि माने ओ जोंखिजाय गाव गावनि नखौ जेसेबां साजायनो हायो एसेबांनो माने ओब ओ समायनाबो नुयो नालाय बेनिखायनो माने गाब- बादायलायनाय बायदि माने जसेबांनो मोजां लुनो हायो एसेबांनो समायना नुयो नालाय ओ जोंनिखै बांसिन माने आसाम टाइप बा ओ आर सि सि होननानै बुङो जे मोनसे बेखौ बांसिन लुनायखौ नुनो मोनो जे माने ओ जेसेबांनो साजायो एसेबांनो माने मोजांसिन नुयो नालाय औ बिनि थाखाय माने आर सि सि बा ओ आसाम टाइप बे नखौ जोंनाव बांसिन नुनाय मोन्नाय जायो नुनो मोननाय जायो आरो औ ओ नोंथांमोन्नि थिनोलाय माबायदि रोखोमनि न'खौ बांसिन नुनायखौ नुनो मोनो
दा जोंनिखिथ जोंनियाथ जोंनिया गामि ओनसोल जाहैबाय नालाय गामि ओनसोलाव' थ' बारा इसेबां गिदिर गिदिर फाक्कानि न' लुनायखौ जों नुनो मोना दा गोबाङानो लुहांबाय नाथाय थेवब्लाबो माने फिसा फिसा माने न' इथानिनो न' लुहांबाय थेवब्लाबो दा जोंनियाव बांसिनै थोरिनि माबानि बेफोरखौ बांसिनै नुनो मोनला गोमालांफ्रामजोब्बाय थिंनिजों लुनानै बे इथा जों लुनाय बेखौनो बांसिन नुनो मोनसै आरो दानि जोंनिखि
दाथ' जोंनि ओनसोलाव गोबां खम नुनो मोनसै माने आ थोरिजों न' लुनाय औवाजों न' लुनाय बेफोरखौ दा रांखान्थिफोराबो जोंनि बर' हारिया गोबां जौ- गाबाय नालाय दा जोंनियाबो माने माने दिनैनि मुलुगजों माने समान आगान सुररफ्लानो थाखाय माखासे बिथिङाव जोङो बिथिंखौ माने गारबोनो गोनां जाबाय आरो दा समाबोथ' एसे गोबाव जाबाय नोंथां उननि समफोराव माने जोङो राय्लायबावनोसै माखासे टपिकनि सायाव
औ जागोन दे नोंथां नोंथांजों न' गोदोनि न' लुनाय आरो दानि न' लुनायनि बागै ओ मिथिनो मोननानै ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाहरबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय
अ जागोन दे होमबा नोंथां दोन्थनदिनि
औ दे